हेल' औ खोनादोंना खोनादोंना औ होमबा जों ना हमनायनि बागै सावरायनो नामा
औ जायो दे सावराय जागोन
औ ना हमनाय होनोबाथ' जोंनि ओनसोलाव फेमासखा जोंनि ओनसोल माने जोंनि ट्राइबेल बर' हारि नि गेजेराव ना मुंदांखा मोनसे माबा आरो जों ना हमनाय होनोबोला जों गोदो गोदायनिफ्राय नुबोदों जोंनि आबै आबौमोननिफ्राय दुब्लि फोथार बा बिलो दैखर दैमा दैसा जेरावबो जों ना हमनायखौ नुनो मोनो आरो
औ
दा
बेफोर ना हमनायाव जों गोबां आगजु बाहायनाय नुनो मोनो जेरै जेखाइ खबाय आरो बे मा होनो ओ खखा आरो बे सेन बेफोरबायदि आगजुखौ जों बाहायनाय नुनो मोनो आरो ना हमनायाव जों दुब्लि फोथारफोराव ना हमोब्ला नुनो मोनो गोबां रोखोमनि ना जों नुनो मोना जेरै नास्राय ना बोथिया ओ ना फिथिख्रि मावा मागुर खुसिया बायदि रोखोमनि जों नाफोर नुनो मोनो आरो जोंनि दुब्लि फोथार दैमा दैसाफोराव बेनि अनगायैबो जोंनि ओ फ्राय मानसियानो न'खर न'खर फुख्रि जावनानै ना फिदों नाला
औ
जेरै ओ जेरै रौ ना फकुवा मिरखा खावै बेफोरबायदि सानबा बेबायदि गोबां रोखोमनि ना फिसिनायखौ जों नुनो मोनो आरो आथिखाल जुगाव बेफोर ना हमनानै बा ना फिसिनानैनो जोंनि बर' हारिया मोनसे गाव गावनि थांना थानाय राहाखौ दिहुनना लादों आरो
औ
बांसिनानो ओ बांसिनानो बेफार फालांगि हिसाबै बेफोर गाव गावनि फुख्रियाव फिसिनानै फान नाखौ आरो बे दैमा दैसायाव ना गुरहैयो ना हमबाय जोंनि आइजोफोर बिसोरबो फाननानै
औ
बेजोंनो न'खर खुंनायनि राहाखौ खालामना लायो आरो जोंनि बे ओनसोलाव
औ
जों बेफोरखौ नुनो मोनो ओमफ्राय जों औ हौवाफोरखौबो जों नुनो मोनो गोबां खदाल आरो बेबायदिनो खखा सेन लानानै दुब्लि फोथारफोराव ओ ना सानो थाङो बा ना हमनो थाङो बेबायदिनो आइजोफोराबो ओ जेखाइ खबाय थोरसि बेबायदिनो लानानै ना हमनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि बे ओनसोलफोराव आरो बेबायदिनो जों न'खरावबो अनेक बे नाखौ अनेक जों ओ जानायनि अनगायैबो ओ माखासेया ना गोरान महरै फोरानना दोनो आरो फोरानना दोननानै जों गोबाव सम ओ बाथोन हिसाबै बा ओंख्रियाव होनानैबो जों जानो हायो बा माखासेया फाननोबो फोरानो बेबायदि गोबां रोखोमनि ओ माबा खालामना दोननायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि बे ओनसोलाव आरो बेनि अनगायैबो जों ओ नाखौ गुबुन गुबुन ओंख्रिजों जेरै अनला ओंख्रिफोराव बा मैथा ओंख्रि जोंनि फ्राय ट्राइबेल माहारियाथ' मैथा ओंख्रि ओ जोबोद मोजां मोनो मैथा ओंख्रिफोराव जोङो बे नाखौ बाहायो आरो नाखौ सेरना लानानै उनाव मैथखौ ओ एसे गारलानानैह होनांगौ आरो बेबायदि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो अनला ओंख्रियावबो जों जानायखौ फ्राय जोंनि ओ ट्राइबेल ओनसोलाव ट्राइबेल एरिया जोंनि ओनसोलाव जों नुनो मोनो बेबायदि होमब्ला नोंथांमोननिथिं माबायदि ना हमनाय बा ना फिसिनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा
ओ औ हायो नोंथां
औ औ
ना हमनाय जोंनि ओनसोलनिखौथ' आं बुंनो हाला मानो होनबा जोंनि ओनसोला ना मोननायनि माबायाव गैया आरो ना
एसे जायगायाव आंसोनां जादों खिन्थु आं मिन्थिनायखौ आं एसे फोरमायनोसै
औ औ औ औ
औ ना हम ना हमनाय होननानै बुङोब्ला ओ जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे दोरोङारि ओ माबा होननांगोन आरो बेखौ हाबा होननानै औ गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' सुबुङानो होन फोरानो होन माने ना हमनानै जाबोनायखौ जोङो खोनायो एबा मिथियो
नंगौ नोंथां
माने औ ना हमनो थाखाय गोदो ओ माने बेबायदिनो नोंथाङा जेरै बुंलांबाय ओ जेखाइ खबाइ लानो नानैहाय ना हमनाय जायो होननानै औ बेबायदिनो हमो आरो बे जेखाइ खबाइखौ जोङो मानिफ्राय बानायो होननानै बुङोब्ला जोंवा औवानिफ्राय बानायो नङा होमबा ओ जेखाइ खबाइखौ बर'आ बर'नि ओ गागि जायफोराहाय हेबनो गोरों बिथांमोनाव हेबनानै ओ बेबायदिनो फालांगिरि महरैबो फाननानैहाय बेजों मुलामफा खामायनो हायो एबा गावनि जिउ दावनाय गावनि जिउ राहायावहाय एसेबाबो हेफाजाब मोनो आरो बेफोर रांजों जेरै ना हम माने जिखिनि मोनबोदों बे मोनबोनाय ना फोरखौ फाननानै बिनि सोलायै गुबुन मैगंफोरबो माने संसार जानायाव बाहायबोदों होननानै जों मिथिनो मोनो आरो जेरै जोंना सल'फ्रावबो दङ ना हमलायनाय औ बेेबायायदि दंइ मोन जोंहा बेबायदिनो जेरैहाय नाफाम जों एम बर'नि दोरोङारि जि आइटेक मोननाय मोनसे ओंख्रि होननानै बुंनांगोन जेरै बाथोन बे नाफामखौबो जोंना बेबायदि ना गुरनानै मोननाय एबा सानानै मोननाय बेफोरनि खायनो बानायनाय जायोमोन आरो जेरै ओ नाखौ मोन उनावहाय बेखौहाय फोरानसोनानै थास'बिसं होन्नानै देग्लिनानै हासुं ङाव औवानि बानायनाय हासुुंआव सोनानै दोननाय बेफोरबायदि जोंनाव जानायनि हुदा दंमोन आरो माने ओ बिदि नङा दे गाव जानो थाखायल' फालांगिरि महरैबो जोङो बे माबाखौहाय मोननो हायोमोन आरो मानि न'खर दैदेननायाव जि एसे एनै फिसा फिसौ माने खरसनि थाखायबो बेफोरबायदि ना हमनानै जाबोदों जोंनि बर' ओ माबा न'खरफोरा एबा जेरैहाय ओ फुख्रिफोर जोंनिखैहाय बुंनो थाङोबा फुख्रिफोर दङ आरो फुख्रिफोरावहाय गावबा गाव गाव गाव फि फिसिनानै लायो बेयावनो हमनाय जायो अब्ला जेजों सारनानै हमो। आरो जेखाइजोंबो गुरो। बेबायदि गुरनानै हमनाय जायो आरो बिदि दैमा दैसायावहाय गुरनाया जोंनिखै खम एबा गैया जोंनिखै औ औ बेबायदि हमनाय जायो ओं बेबायदिनोहाय नाफोरा नाफोराथ' गोबां रोखोमनि थायो नङा होमबा। मागुर थायो नोंथाङानो मख'लांबाय खुसिया खुसिया हमनायनिबो आदब खायदा दङ। जेरैहाय खुसियानि हमग्रा माबायाव जं बायदि जायो। सुनानैहाय बे खुसिया सुदा सुजों सुनानै बे खौ नागिरनाय जायो एबा खांख्राइ जावनो थाखाय जों खदालखौ बाहायनाय जायो।
औ नंगौ
ओ बेबायदिनो नाखौ गुरनो थाखाय जेखायखौहाय बाहायनाय जायो बेबायदि बाहायनाय जायो आरो माने ना हमनायनिबो गोबां आदब खायदा दङ आरो माने जोंनि गोदो गोदायनि फायने मोनसे रोंनानै फैनाय मोनसे गियान होननानै बुंनांगोन जेखौ बे गियान खौहाय माने सोंलोंबोखानाय मायबाय दि नाखौ माबायदि जों हमो एबा माखौ माजों सायोब्ला नाया नांगोन सेनखौ मायाव सायो माबायदि जायगायाव सायोब्ला नाया बांसिन फैगोन बेखौ जोंहा माने दोरोङारि गियान दंखासै आरो माने जाय नानि फारसे बेबायदि खालामो बिसोरो सुबुंफ्रा रोंखासै होननानै बुंनो हायो आरो। माने रोंखायो बेबायदि आदब खायदाजोंहाय ना हमनाय जों गोबां बर'नि जेरै सल'माफोरावबो जों मिथिनो हायो जे गोदो गोदायनि थासारिखौ लानानै जोंनाव लिरलांनाय थुनलाइफोर दङ बे थुनलाइफोरावबो जों मिथिनो मोनो जे ना हमनाया जोंना गोदोनि फैथारनाय मोनसे दोरोङारि गियान होननानै बुंनांगोन जेरैहाय गोबां आइजोफ्रानो बेबायदिनो ओ दैमा दैसा ओ दुब्लि बारिफ्राव ना हमहैनाय ओ बेबायदि मोनसे सल'फोरजों गोबां खोनानो मोनो आरो बे स ना हमनायावनो गोबां खोथाफोरबो रायलायनाय जायो आरो बे ना हमनायावनो ओ जेनेबा जोंहा खुगा सल'बो दङ जेरै खुगा मेथाइ होनना नांगोन बेफोर खुगा मेथाइफ्राबो माखासे सोरजि जादों। औ बेबायदि माखासे माबाफ्रा सरजाबनानै थायो आरो ना हमनायाबो जोंनि बर'नि मोनसे ओ दोरोङारि जे खामानि बे गियान बे गियानाहाय जोंनावहाय सनदेरनानै थायो बेजों लोगोसे जोंहा गोबां मिथिनो मोनबावो जे ओ जोंनि ना हमनायाव नांगौ जानाय जि जिखिनि मुवा बेसाद बे बेसादखौबो बायालासिनो जोंनि बर' सुबुंफ्रा गोदो बानायनानै गाव गावनो सोरजिनानैहाय ओ बेबायदिखौहाय सोरजिनानै लानानै हमनाय जायोमोन।
औ नंगौ नोंथां।
औ
नंगौ नोंथां
औ
आजिखालिथ' बुंनो थाङोब्ला नाखौ ओ हमनाया खमसैयानो एबा एसे खम खोनानो मोनसै मिथि मोनो माने
औ
समनि आंखालाव गाव गावखौ माने इसेबां माबायाव खोख्लैयालासिनो बे इजिलि मोननायखौहाय एबा गोरलै मोननायखौ सुबुङा लुबैयो। ओ बेबायदिनो दा बायनानै जानायफोरखौ जों बांसिन खोनायो आरो। माने बेबायदि हमहैनानै जानाय बेबायदि हुदाफ्रा एसे खमायबो बाय जुदि ना जानायावहाय गोबां रोखोमै जाजायो ओंख्रि महरैबो जाजायो। फ्राय महरै एवनानैबो जाजायो बाथोन महरैबो जाजायो। औ आरो माखासे नाफोरखो जोंनि देहायाव गोबां मुलाम्फा होयो। जेरै जों माबा मोनसे लोमजायोब्ला अबबा ना जोंनि देहायाव नांगौ जानाय जों प्रटिनखौ मोननो हायो। बेबायदि जानायावबो गोबां हेफाजाब होयो आरो औ जेरैहाय नोंथाङा बुंलांबाय मैथाजों ना जोबोर जोंनि गेजेरावहाय मुंदांखा होननानै बुंनो हायो। मैथाजों नाजों ओ जि गोरोबलायनाय बे गोरोबलायनाया माने आलदा आरो जेराव जों बिसोर मोननैयानो साबसिन गोरोबलायो होननानै बुंजायो। बिनि अनगाबो गोबां रोखोमै जायो जानाया नाथाय मैथाजों नाजों साबसिन जायो होननानै मिथियो औ। ना हमनायनि बुंनाय लोगो लोगो जोंना खांख्राय खन'नायनिबो फैयो खांख्राइखौबो बेबायदिनो औ गुदुं नायनानै खन' हैयोमोन। एबा जावोमोन बेबायदि जावनानै खुसियाफोरखौबो जावनानै बेबायदि जानाय जायो आरो औ औ। दा नोंथाङा एसे फोरमायबावदो नामा?
औ औ जागोन फोरमायनो हागोन ओं। दा दा बुंनो थाङोब्ला ना हमनाय हुदाया आरो दै नोंथाङा बुंलांबाय सिगांखौथ' दायो खमायबाय। लोगोसे ओ नानिबो नायाबो एसे आंखालाव गोलैलांदोंसै आरो मानो होनबोला मानो होनोबोला सिगाङाव गोदो गोदाय दुब्लि फोथारफोराव बबेबा खनासो दुब्लि दुब्लि खनायाव हमबानो बा हाखर खरसे सारबानो गोबां ना मोननो हायोमोन। नाथाय नैबे आथिखालाव गोबां मुलिफोर बाहायोना दुब्लिफोराव दा बेफोर मुलिफोर सारनायनि